हेल'।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
अ आं दायोथ'न ओरैनो दंथ'यो।
अ आंजों दसे सम ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन नोंथां नोंथाङा टपिकखौहाय बुंग्रो बानो जाबाय।
अ। जोङो गाननाय जोमनायनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन।
अ।
दा नोंथाङा होमबा औ गाननाय जोमनाय होनोबा जोंना जोंनि बर'फोरनि ओ गाननाय जोमनायनि बागै एसे नोंथाङा मा मिथियो फोरमायनो हा हागोन नामा?
गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ'न ओ सुबुङा समाज दाजेननो रोंनायनिफ्रायनो गावनि देहाखौ बार अखा सानदुंनिफ्राय ओ रैखा खालामनो थाखाय, एम्फौ एनलानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जि जोम दानानै गानबोदों। दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिफोरा गाव गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दानानै गानबोदों जोमबोदों । दा थिग बेबायदिनो बर'फोरनि बेलायाव बुङोब्ला बर'फोराबो बेबाय दिनो ओ गोबां रोखोमनि जि जोम दानानै गानदों जोमदों। दा बुंनो थाङोब्ला बर'फोराहाय हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय आलदा हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय आलदा बेखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो ।
औ ।
अनगायैबो जाय जिफोरखौहाय हौवाफोरानो जा हिनजावफोरानो जा जमा बाहायनो हायो बे बेखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ।
औ ।
हिनजावफोरनि गान्नाय होननानै बुङोब्ला गाहायै बुंनो हायो दख'ना फास्रा बेफोरखौनो बेनिफ्राय हौवाफोरनि बुङोब्रा ओ गामसा सान गला गस्ला ओ ओमफ्रायो ओरै फालिफोर जायखौनिखि खामानि मावनायाव बो ओ खर'आव खावखानानै लायो बेफोरखौनो म ख'नो हायो आरो बेनिफ्राय जमा लाजाग्रा होननानै बुङोब्ला बै जोमग्रा जि जायखौनोखि आलन होननानैबो बुंनाय जायो ।
औ
ओमफ्राय आरो आथिखालाव बयबो लाजाग्रा महरै जों मोननो हायो आर'नाइ बेखौहाय ओ बिनि अनगायैबो बर'फोरा जायखौनिखि उन्दुनायाव बिसिना एबा बैसाङाव बनो थाखाय माखा से सिमानि गोनांथि जायो बेफोरखौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो दानानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ।
नाथाय दानि जुगाव एसेबां बेफोरबायदिखौ नुनो थांलिया । फ्राय गैलियानो होनजायो । दाब दाब जायगायावल' ओ बेबो भितोर खना खनला जायगायावल'सैसो आरो दा ओ बेफोरबायदि जि दागानाय साल खुन्थाफोरखौनो नुनो थांलिया थाथ बायदिसिना ओ बेफोरनि जि दानायाव मा मा आगजु नांगौ नोंथाङा मिथि यो नामा बेफोरनि बागै?
औ । मिथिगौ नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव बे जि दानायखौ आङो उ न्दैनिफ्रायनो नुबोदों ।
औ ।
बेफोर आगजुफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गासैखौबोथ' नो आङो दायो मख'जोबनो हाया । मानो होनोब्ला गोबां मुवा बेसाद फोर दं बावहायो दा बेनिनो मेन मेनखौहाय मख'नो हागोन जेरैहाय जि दानो थाखाय जोंनो नांगौ जायो साल खुन्था जायखौ निखि जोङो औवा ओ सोरबा सोरबा दंफां आरो गय दंफां दंफां बेफोर जोंबो बानायनानै लायो बेनिफ्राय थाद नांगौ जायो बेखौ दंफांजों बानायनानै लानाय जायो रासो होन नांगौ गनसाफोर नांगौ बदां गि माखु मुस्रा जेनथोर आरो गोबां रोखोमनि फिसा फेनला आगजुफोर थानायखौहाय जों मोनो आरो हिसानसालियाव बेनिफ्राय आथिखालाव औ औ बेनिफ्राय आथिखालाव जों ओ बेफोरखौहाय बारा नुबांनो थांलिया मानो होननानै बुङोब्ला दायो समनि नि आंखालावहाय आरो माखासे रां खान्थियाव ओ बादायलायनायनि थाखाय मा जादों दिहुनथाइ खौबो बांहोनो थाखाय वेभिंफोर खुलिनायखौ नुनो मोनदों जेरावनोखि माखासे ओ हाजिराफोर लानानै बेवहायो गोबां दिहुनथाइ दिहुननो हायो आरो
औ
थेवब्लाबो दासिमबो बबेबा बबेबा गामिआव गंफ्रोमबो न'खराव हिसानसालि थानायखौ नुनो मोनो बेबायदिखौहाय जौसेयाव
नै पारसेन्ट बा जि पारसेन्टखौ हमनानै लानो हायो आरो
औ औ
बो बेबायदि दं
आरो जि गामियाव गैया बेहाइ फ्राय गैयानोखा आरो बेफोरबायदि जायफोरो दानानै गाननायखौ मोजां मोनो बेफोरो ओ बेफोर मानसिफोरा माने जिखौ दायै दायै गानगासिनो बेनि अनगायैबो बेलेग जाथि फोरखौबो बर'नि अनगायैबो बेलेग जाथिफोरखौबो जि दानानै गाननाय ओ नुनो मोनो ओ बिनि गेजेराव मिसिं मिसिं मानसिफोरखौहाय बांसिन ओ माने जि दानानै गावसोरनो ओ सादर मेख्ला गानो नङा होमबा बिसोरो सादर मेख्ला जरा दायै दायै गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बिसोरो दासिमहालागैबो जि दानानै गावनो सुनानै गानो होननानै दासिमबो नुयो नाथाय बर' फोरा एसे खमाय लांबाय दाब दाब जायगाआव गैलानोखा बांसिन बांसिनानो बर'फोरा जिखौ दालिया नाथाय जिखौ फाननो रोंदों आ आरोना जि फाननायखौ नुनो मोनो दाब दाब जायगायावनो बांसिनानो माने जि फ्राइआनो जिखौ दख'ना गामसा आर'नाइ आरो आर'नाइ गस्ला ना मा होनो बेफोर बायदि बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओ जाथिनिबो ओ गस्ला मेख्ला सादर बायदि ओ जि फाननायफोरखौहाय नुनो मोनदों फानै फानैहाय माने गावखौनो गाव मानि सिनायथि होदों आरो ना गावनि दख'ना फ्रा दाबो दं होननानै गाव दानो हायाब्लाबो मेसिनजों बानायनायबाबो बेखौहाय बेलेगनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय लाबोनानैहाय फानफैयो आरो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो नाथाय गाव माबायदि जिखौ दायोमोन आगरफोरखौ माबायदि एरोमोन बेफोरनि बागैथ' बिसोरो मिथिलानोखा फ्रायानो मिथिया दाबो बांसिनानो मिथियागोन आगरफोरनि नामफोरखौ माबायदि माबायदिमोन गोदो नाथाय गावनो बेफोरबायदि नायनानै मिथिंगाजों गोरोबनानै मानसिफोरा बर'फोरा जोङो थायोमोन मिथिंगाजों गोरोबनानै जिफोरखौ आगर आखाय जानाय लोंनाय मैगं थाइगं बाय बायदिफोर ओ माने मिथिंगायाव जा दङ बेफोरखौहाय लानानैसो आगरफोरखौ एरनाय जायोमोन नङा होमबा गोदोनि बर' सिख्लाफोरा आखा फाखामोन आरो गासैयावबो नाथाय दानि सिख्लाफोरखौहाय बुंनो थाङोबा बांसिनानो रोंला आरो मा आगरखौ माबायदि एरनांगौ जिखौ माबायदि दानांगौ बेफोरनि बागै फ्रायानो माने मोनथिया आरो बांसिनानो सालखुन्थानि खाथियावबो साफि हैया होनबाबो जायो आरो ना खायफा खायफा बा मानसिफ्रा गैयानोखा माने गोसोखौनो होआ आरो ना दानि जुगाव बेफोरथिं थांलियानोखा आरो
औ नंगौ बेनिफ्राय आरो समनिबो आंखाल जाहैबाय नालाय ओ फरायनायावनो जोंहा समा गोबां थाङो ओ जुदि जोङो फरायनाय समाव लाइमोन समावहाय जि दानायाव सम बारो हरोबोला मेंनानै जोंहा फरायनायाव गोसो जाया बिनिखायनो बिमा बिफाफोरा मा खालामदों बेनिफ्राय एसे आनज्रायनानै थाहोथ'दों आरो नाथाय बियो आथिखालाव ओरैबायदिसो जाबो बाय जे ओ फरायदों होननानै बियो बे जि दानायनि फारसे एसेबो सोलोंथ'वासै बिमा बिफानि ओ दानायफोरखौहाय सोलोंनानै लायासै बियो ओ फरायनायावल' गोसो होबाय थाबाय बिनि फ्राय आरो आथिखालावथ' जों नुनो मोनगासिनो दङ मबाइलनि जुग मबाइलाव जोङो जुदि दसे थायोब्लानो मा जायो बेजों ओ लोहाबनानै समा गोबां थाङो जेरावनाखि ओ बैफोरावहाय गोसो गैयै जालाङो आरो ओम बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय आनज्रायनानै थानाय बायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै
औ
ओम
गोदो गोदाय आरो मा होनो बिदि फरायनाय लेखा रोङामोन नालाय फरायनायनि बागै जेबो मिथियामोना बिनि थाखायनो गोदो गोदाय हेलौ
औ
खोनादोंना
खोनादों
माने बिनि बागैहाय ओ‌ मा होनदोंमोन आङो गोदो गोदाय बर' सिख्लाफोरा बर' हिनजावफोराहाय ओ लेखा फरा रोङामोन नालाय लेखा फरायाथ' गैया बे गेजेर ससेनिफ्रायससे फैनाय नालाय बेफोरो गोदो गोदाय ओ मा होनो जि दानायाव जाय आखा फाखा बेफोरखौसो बांसिन ओ मा होनो मानसिफोरा मोजां होनोमोन। जाय रोंङो जाय आरो जि दानो रोङाबा आगर एर नो रोङाबा खामानि दामानि मावनो रोंङाबा बेफोरखौ आखुजि होननानै बुङोमोन मानसिफोरा बारा मोजां मोनामोन आरो बेफोरबायदि बेनिखायनो गोदोनि सिख्लाफोराहाय बा हिनजावफोरा जि दानायाव बयबो आखा फाखा गोसो होयोमोन आरो बेनि अनगायैबो जि दानायनि अनगायै बो ओ गोबां खामानि दामानि मावनाय दांनाय संनाय खावनायफोरावबो जोबोर आखा फाखामोन बर' हिनजाव फोराहाय जोंना बर' ओ धोननि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोबा ओ जिया जाहैबाय हिनजावफोरनिया मोननै रोखोमनि दं नङा होमबा गांसेआ जाहैबायहाय ओ लांगा दख'ना लांगा दख'नानि अनगायैबो जोंङो बर'फोरा गानो अग्रं दख' खना होननानै बुङो बेखौ अग्रं दख'नाखौ जों बांसिन नानो गोदो गोदाय ओ नि मानसिफोरा बांसिनानो अग्रं दख'ना गान्नाय नुनो मोनोमोन न नंङा‌ होमबा ने नाथाय दानि जुगाव अग्रं दख'नाखौ बारा गानलिया अग्रं दख'नाखौ गानोबा जों ओ खालि न'आव खामानि मावनायाव मोजां जायो होननानै अग्रं दख'नाखौ गाननानै खामानि मावनायफोराव गाननायखौ नुनो मोनो आरो। बिनि अनगायै लांगा दख'नाफोरखौहाय जोंङो बहाबा हाबा हुखा बेरायनो थांनाय आलासि जानाय बेफोराव गाननायखौ नुयो फ्राय नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
नोंथां आंङो दायो बेनि बागै जेबो बुंथ'ला ओ आंङो सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय।
औ दे बिदिबा।